बयना
नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ नथां।
आबादनि सायावसो साव
सावरायजायो नोंथां।
हो
सावरायजायो नोंथां औ।
औ दा बिदिनो जोंहा आबाद होनोब्लाथ' जोंना दा दैज्लांबोथोर नङा होमबा नोंथां? दैज्लां बोथोराव जोङो गोबां आबाद मावनाय जायो जेरै उफ्रा खेथिबो मावनाय जायो। जोंहा माइनिबो आबाद मावनाय जायो आरोना दा नोंथाङा बे माइखौ माबोरै हाय मावनाय जायो नोंथाङा माइनि आबादखौ माबोरैहाय मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
जोङो माइ आबाद मावनो ओ माइ आबादखौ बोरै मावो होननानै बुङोब्ला जोङो माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो ओ माइनि माने ओ खोथिया खोथिया नांगौ जायोना बे खोथियाखौ जोङो ओ ओ हाथाय बाजारफोराव बा जोङो थांखांनाय बोसोरफोराव जोङो ओ माइज्लि माइज्लि होनो बेखौ। माइज्लिखौ जोङो लाबोनानै ओ जोङो दुब्लिफोराव ओ जोङो दब्लायसे बा दब्लायनै नांगौ खिनि ओ जेसेबां नांगौ बेखौ जोङो माने फोनानै दोनो ओ फोनायनि दोननायनि उनाव जोङो ओ माइखौ गायनो थाखाय जोङो दुब्लि ओ लांदां फोथारफोर बा दुब्लिफोर जोङो नांगौ जायो ओ जोङो ओ बेखौ ओ गोदोनि दिनाव बांसिन ओ नांगोलजों हालेवनायखौ नुनो मोनोमोन। ओ नाथाय दानि आथिखाल मुगायाव ओ जोङो टेक्टर ओ बायदि हेन ट्रेक्टार बायदिफोरजों जोङो हालेवनायखौ नुनो मोनो ओ माइ गायनो थाखाय जोङो औ बोथ ओ दंग' एबा बिलोफोरनिफ्राय जोङो ओ दंग' दै जावनानै लाबोनानै ओ जोङो ओ दुब्लिफोराव ओ दैखौ सोनानै लाबोनानै ओ जोङो गायो ओ नाथाय आ थिखाल मुगायाव ओ मेसिनफोर जेरै ओ ओ दै बोखोग्रा ओ मेचिनफोरजोंबो बोखोनानै ओ दुब्लि बोथोराव माने गायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो। ओ दैयाबो बांद्राय ओ ओ अबेबा अबेबा जायगाजों ओ बांद्राय ओ मोनला नालाय ओ जोंनि जायगायावथ' दैनि बांद्राय ओ आंखाल गैया बेनि थाखायनो ओ बांसिन ओ दंग'फोर जावनानै ओ बिलोफोरनिफ्राय लाबोनाय जायो आरो। ओ बेबायदिनो ओ हाखौ ओ हाखौ हाब्रु जाजासिम ओ एवनाय जायो आरो। एवनानै जोङो ओ जेब्ला हाया हाब्रु जानानै गायजानाय जायो अब्ला जोङो ओ माइखौ गायनाय जायो आरो माइ गायनाय बांसिन खामानियानो ओ आइजो बा हिनजाव माहारिया गायो ओ गायनानै ओ जोङो ओ माने हाखौ जों आलि खोनाय जायो ओ जाहाथे ओ दैया ओ आराम ओ थाबथायो बेनि थाखाय जों आलिबो ओ खोनाय जायो। ओ बेबायदिनो ओ गायनानै ओ जोङो जेब्ला ओ माइया ओ आराम ओ जाबोयो आरो, बे समाव जोङो। ओ कातिक कातिक माने कातिक समाव ओ खाथि गासा माइ ओ मोजां फिथाइ थायनायनि जोङो ओ इसोरनाव माने माइनाव बिमा लोखिनि मुङाव ओ थाइगिर बिखुं लायनानै ओ जोङो माने ओ माइ आबादा मोजां जाथों होननानै बिमा लोखिनियाव ओ माने गासा सावनायबो जों नुयो ओ बेनिफ्राय जोंङो जेब्ला माइया मोनो ओ अब्ला माइखौ माने खासिजों हानानै ओ ब'जा खानानै ओ माने दुब्लियाव ओ सानबा बा जि दिन बेबायदि दोननानै, ओ जोंङो ओ गोदोनि दिनाव बांसिन ओ बावखाजों रोगानानै ओ रोगानायखौ नुनो मोनोमोन ओ बिदिनो बावखाजों रोगायोमोन ओ दानि ओ दिनाव बांसिनानो टेक क्टर जों रोगायो आरो ओ रोगानानै ओ न'नि सिलाफोराव बा ओ दुब्लियावनो गल सिथा सिननानै ओ जोंङो ओ गोदोनि दिनाव मोसौजों बांसिन मारा होनायखौ नुयोमोन ओ नाथाय दा ओ टेक्ट'रजोंनो बांसिन मारा होनायखौ नुयो आरो, ओ बिब्दिनो जोंनि गुबै जाग्रा आदार हिसाबै ओ माइआयानो जाहैबाय, ओ माइ आबादखौ बेबायदि मावनाय जायो आरो नोंथांमोननि जोंबो आबाद मा-माबायदि माबायदि आबाद मावो दैजां बोथोरावबा मेसें बो बोथोराव ओ मा मा आबाद मावो बेनि सोमोन्दै नोंथांङा फोरमायनो हागोन नामा?
ओ जों नोंथांङा दामानि दाबायावसो बुंनाय बायदि जोंनि जोंनावबो माइनि आबादखौ ओ जोंनो माइ फोनो थाखाय जोंहा ओ माइ माइ गायनो था थाखाय जोंहा खोथिया फोग्रोनांगोन नंङा हबा नोंथां? बे खोयाखौ जोंङो पुराना माइनि ओमफ्राय जोंङो ओ माइज्लि बासिना दोननाय जायो, आरोना बे माइज्लिखौ जोंङो बाजारफोरनिफ्रायबो खायफा खायफा सुबुंङा बायनानै लाबोनाय जायो आरो बिदिनो जोंङो बेखौ फाथोनि बस्थायाव सोनानै जोंङो फख्रि बा दैखर ओ फख्रि बा ओ जोंङो दंग'फोराव सोमनानै दोननाय जायो आरोना हरनै बा हरथामसो बिदिनो सोमना दोननानै जों बेखौ बोखांना लाबोनाय जायो बोखां बोखांना लाबोना जोंङो बेखौ हायावहाय दोननाय जायो, आरो लखबनानै बेखौ आरो ओ था जों खोबनानै दोननाय जायो आरोना बेयो जाहाथे गाजा बेरो बेनि थाखायनो औ ओ आरो जोंहा दुब्लि फोथारखौ मोजांङै दब्लायसे बा दब्लायनानै जोंङो नांगौ बादि- हेवनानै लानाय जायो आरोना आरो जोंहा बेजों लोगोसेनो ओ गोबोरखि हासार जोंनि न'नि न'निनो हासार बेफोरखौ जोंङो सार हैनाय जायो आरो गिबियावनो बेनि उनावहाय जोंङो बे ओ खोथियाखौ बा जोंङो माइज्लि सोमना दोननानै सुखांना दोननायखौ जोंङो ओ ओ खादा बा जोंङो खिरखाफोराव लानानैहाय मोजांङै सारनानै फोनाय जायो आरो, बेजों लोगोसेनो बे खोथियाया जेब्ला ओ मास मोनसे बा देर मासफोरनि गेजेराव रज'गोन अब्ला जोंङो बेखौ ओ फुनानै जोंङो माइखौ गायनाय जायो आरोना, माइखौ जोंङो गायनायनि सिगांहाय जोंङो दुब्लिखौ मोजां खालामग्रोना लानांगोन आरोना बिदिनो जोंङो फार्स्टआवनो सामार होना लाग्रोयो ओ खारायना लाग्रोयो बेनि उनाव जोंङो आलि दानो, आलि खोयो आरो बिनि उनाव जोंङो सामान होनाय होननानै बुंङो आरोना, बेनि उनाव जोंङो बेखौ दुब्लिखौ मोजाङैहाय फोमोनना लानानै जोंङो खोथियाखौ फुना माइ गायनाय जायो आरो बिदिनो जोंहा माइ गायनाय समाव गोबां बिदिनो जोथोन लानांगौ जायो माइनि आबाद फोरखौबो बिदिनो दै नांनाय समाव जोंङो दै सोनानै होनांगौ आरो जोंहा गोबां ओ मुलि हासार बा होनांगौ गौ जायो आरो ना ओम माइ गायनाय समावहाय जेब्ला बे माइ फिथाइ थाइगोन अब्ला जोंहा बे फिथाइ थाइनायनिबो जोंहा मुलि होनांगौ जायो, आरो जेब्ला बे माइआ मोनगोन अब्ला जों बेखौ हानानैहाय ओ टेक्टरफोरजों नानाय जायो आरो। बेजोंनो बिदिनो माइ फोरखौ हाखांगोन जेब्ला अब्लानो बेजों लोगो-लोगोनो जोंहा ओ दुब्लिखौ मोजांङै हेवनानै ऐ बेसर फोनाय जायो आरो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलाव बो बेबायदिनो बेसर बा मटरफोर फोनायखौ नोंथांङा नुनो मोनबोदोंना नोंथां?
औ नुनो नोंथां जोंनि ओनसोलाव आङो फाथो आबादनि सोमोन्दै एसे बुंनोसै नामा?
ओ फाथो आबादबाबो जागोन ना? ओ जोंनि ओनसोलाव ओ बांसिन फाथो आबादखौ ओ नैबे दा दैज्लां समाव फोयो। ओ फाथो आबादखौ फोनो थाखाय खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
ओ फाथो आबादखौ फोनो थाखाय जोंहा ओ लांदां जायगा फोथार बा दु ब्लि ओ बेफोराव फोनो हायो। ओ फाथो आबादखौ फोनो ओ फोनायाव ओ जोङो जोलै हिसाबै हाथाय बाजारफोराव बा जोङो थांखांनाय बोसोरफोराव जोङो जोलै हिसाबै थिनानै दोननाय ओ बेगरफोरखौ जोङो ओ फोनो हायो। ओ जोङो ओ आबादखौ दुब्लिफोरखौ ओ जोङो ओ नांगोल गोदो नांगोलजोंसो बांसिनै औमोन ओ नांगोल एबा टेक्टर फोरजों एवनानै जोङो नांगौ सिबां माने मोनजासे हाया फोजानाय जाजासिम जोंङ एवनानै लायो। ओ बिनि उनाव जोङो फाथैफोरखौ ओ फो ओ बिगासेयाव ओ सेरसे बा देर केजि बिदि फोनो हायो। ओ फोखांनानै जेब्ला बेगरा फाथो बेगरा र ओ रज'यो रज'नानै जेब्ला ओ एसे दांजानाय जायो अब्ला जोङो फाथोखौ ओ माने हाग्रा फोरखौ जोङो माइसा दांनानै होयो ओ जाहाथे फाथोआ माने मोजां जायो। ओ आरो जोङो बांद्राय नांगौनि बारा रज'दोंबा जोङो ओ फुख्ल'नानै गेसें खालामना होयो। ओ जाहाथे फाथोआ ओ- जौनायाव थाब ओ खाबु मोनो। ओ बेबायदिनो जोङो फोनानै जेब्ला फाथोआ ओ गिदिर ओ देरो अब्ला जोङो ओ फाथोखौ खासिजों हानाय जायो हानानै जोङो ओ ओ साननै बा सानथाम जोङो जाफाबनानै दोननाय जायो ओ खौ बजा खानानै ओ जाफनानै दोननाय जायो ओ बेबायदिनो सानथाम सोनि उनाव ओ जोङो फाथो बिलाइखौ माने फाथो बिलाइया ओ गाबा बेखौ फिस्रिनानै जोङो ओ ओ मोसौ गारि बा ओ ट्रेक्टर फोरनि जोहै ओ जोङो ओ बिलो बिलोफ्राव लांनानै ओ बा माबा ओ फुख्रि फुख्रि जावनानै जोङो बेखौ ओ सोमनानै ओ दोन नों हायो आरो। ओ सोमनानै दोननायनि ओ जि आरो जिबा दिननि उनाव फा थोया जेब्ला मोनो अब्ला जोङो ओ फाथोखौ ओ सुनाय जायो आरो सुनानै ओ जोङो बेखौ आरोबाव ओ लामफिननाय जायो आरो। गोरान खालामनाय जायो। ओ बेनिफ्राय जेब्ला फाथोआ रानो अब्ला जोङो फाथोखौ फारलाजों सुनाय जायो, ओ ओ दाइन फारलाजों ओ जोङो से मन हिसाबै ओ हमनानै लायो आरो। ओ बिब्दिनो फाथोखौ ओ जोङो ओ जेब्ला सुखांजोबो अब्ला जों हाथाय बाजारफोराव ओ फानहैयो आरो। ओ बिब्दिनो फाननानै जोङो ओ रां मोनो। ओ रां मोननानैनो जोङो जोंनि बिमाफ्रा ओ गावसिनि गथ' गथायाइफोरखौ ओ लेखा फोरोंनायाव ओ माने थोजासे ओ फोरोंनो हायो आरो। आरो गावनि न'खर सालायनाय गावसिनि जोंनि न'खर सालायनायफोराव माने नांगौसिबां ओ ओ मुवा बेसाद नांगौखौ ओ बायना लानो हायो। ओ बेबायदिनो फाथो आबाद मावनानै जोङो गोबां माने ओ संसार खुंनायाव हेफाजाब मोनो होननानै ओ सान बुंजायो आरो नोंथां। ओ नोंथांमोननिजोंबो आबाद माखासे आबाद गोरान आबाद मावबावो नामा? ओ जेरै फाथो बेसर, फाथोआथ' फाथो जाबाय दा बुंबाय आङो बेसर फोर, सिबिंफोर, ओ सबाय।
औ नोंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बि दिनो बेसर, सिबिं आरो सबाय, मथर बेफोरबादि गोबां आबाद मावनाय जायो आरो ना। बेजों लोगोसेबो जोंहा मैगं थाइगंनि आबाद मावनाय जायो जेरैहाय जोङो ओ पटल आरो थास' आरो जिंखा जोगोनार आरो बिदिनो ओ लेस्रा भिन्दि बिदि बायदि बायदि जोङो आबाद मावनाय जायो आरोना। बिदिनो आबाद मावनानैनो जोङो ओ गोबां मुलाम्फा मोननो हायो जेरै जोंहा न'फोरावबो ओ एसे एनै जानो हायो आरो जोङो बेफार फालांगियावबो गोबां मदद मोनबोयो आरोना। बिदिनो जोङो मैगं थाइ गंफोरखौ फा हा हाथाय बाजारफोराव फानहैनानै जोंहा बिदिनो थाइजि थाइसे थाइनै नि रां मोनबोयो बेजोंनो जोङो न'खरखौ सालायनो थाखाय ओ हेफाजाब मोनो आरो ना बेजोंनो मैगं गायनायनि फैसाफोरजोंनो औ। ओ नोंथां जोंना समाबो जाहोलांबाय, नोंथांजों आबादनि सायाव सावरायनानै गोबां गोजोननाय मोन बाय आरो। जों बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां?
औ नोंथां।
औ दे।